हेल'
ओम खोनादोंना खोनादों अ
अ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखो जासिहरना थाबाय
गोजोननाय थाबाय लोगो नो
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
दा नै आङो ओनो गोलांनानै दङ नै माने उन्दुनानै दं आरो
उम उम ओमफ्राय बिदिनो खबर सबरफ्रा मोजां ना लोगो ओ ओ ओमफ्राय माथो ओंख्रि?
दा ओंख्रिखौथ' मिथिथ'आ लोगो मा ओंख्रि संखोथाय माने आंबो सोंनाय जायाखै नालाय
औ औ
मा ओंख्रि संखो? दा संगासिनो आरो
अ।
दिनै नोंथाङा जेरावबो थाङाखै नामा?
ओरैनोथ' गैया थांनाय जायासै दिनै जेरावबो।
खामानिफोर मावहैनाय जायाखैना?
खामानिया फुङाव मावहैनाय जादोंमोन ओमफ्रायो
दा गैया बेलासियाव मावैनाय जायासै फुङाव आदा बेला मावबायना।
उम उम।
ओमफ्राय ओरैनो दा मोजाङैनो दंना?
दा थ' थिगैनो दङ नै बरथमान माने मोजाङै दं आरोना जेबो असुबिदा गैथ'वा।
उम। आंबो दङ मोजाङैनो दं। दा सों दे। जेबो सुबुबिदा गै
ओमफ्राय लोगो दा सोर सोर दं?
दाथ' नै दाथ' आंजों रावबो लोगो गैया आं हारसिं दङ ओमफ्राय बायजोआव गुबुन मानसिफोर दं आरो। दाथ' आं हारसिं दं आरो ना आंजों रावबो लोगो गैफाया। दाथ' बोथोराबो गरम ना ओंखायनो आं हारसिं गोलांलाबायनानै दङ नै फांखा होनानै माने।
अ।
दाथ' बोथोराबो गरम ना। ओंखायनो थानो हाया। दा नोंथाङालाय?
आंबो दा नै ओरैनो दंथ'यो आं दखानावसो ओमफ्राय दखान थांदोंमोन ओमफ्राय दखान थांनानै औ बिनो मेथाइ जायलाबायदोंमोन दखान दखानाव थांबाय। आं माबायाव थांग्रोदों लोगो माने बल खेला नायनो ओरैनो दिनैथ' जोनाय जायासै नालाय ओरैनो दुगैखांनानै बेलासिनि बार जाथावथाव बल बल खेला नायनो थां